औ नोंथाङा आंनि माथोखौ
औ खोनादों नोंथां।
गिबियावनो सानजौफुनि गाहाम हामलायनायखौ नोंथांनिसिम जासिहरग्रोनाय थाबाय नोंथां।
औ नोंथां आंनिफ्रायबो गिबियावनो गोजोन फुं गोजोन सानजौफुनि गाहाम हामलायनायखौ नोंथांनिसिम जासिहरबाय नोंथां।
औ बिदिब्ला नोंथाङा आंनो दसे सम होनो हागोन ना नोंथां?
औ हागोन नोंथां हागोन।
औ आङो नोंथांखौ कल हरनायनि जाहोनानो जादों ओ जोंनि बर' समाजावहाय गोदो-गोदाय आरो दा आथिखाल मु गायावहाय मा मा आइजें-आइला बाहायोमोन बेनि बागै आं नोंथांजों फंनैसो सावरायनो सानदोंमोन। सावरायनो हागोन ना नोंथां?
औ हागोन नोंथां। दे सावराय।
ओ बिदिब्ला नोंथां आङो नोंथांजो फंनैसो सावरायनानै होग्रोनोसै नामा नों थां
औ दे नोंथां।
औ ओ बिदिब्ला नोंथां जोङो गोदो गोदायथ बर' सुबुंफोरा मिथिंगानि सायावनो सोना नारनानै रायजो जाबोदोंमोन आरोना नोंथां। जेरैहाय जोङो ओ गो रायजो जाबो बोनायाव बर' सुबुंफोरा गिबियावनो औवायानो जोंना गुबै खामानियाव बिफाव लाबोदोंमोन आरो ना नोंथां। औवायानो जोंनि बर' सुबुंफोरावहाय गोदो- गोदाय रायजो जानायाव हे फाजाब होबोदोंमोन आरो ना नोंथां। जेरैहाय जोङो औवा गैयामोनबोला गोदो गोदाय जोंना रायजो जानायावहाय जानायानो नङामोन होनना जोङो फोथायनो हायो आरोना नोंथां। जेरैहाय जोङो गोदो गोदाय न' बानायनो थाखाय जोंना औवा जोंनो बानायनाय जायोमोन। जेरै जोङो गोदो-गोदायथ' जोंना थिं बायदिसिना गैयामोन नङा होनबा नोंथां अब्लानाहाय जोंङो बेबायदिनो औवा जोंनो जोंङो ओ खुन्था बानायनानै जोंङो बेरा होनानैहाय जेरैहाय जोंना थोरिनि थोरि हाग्रा बा जोङो फुख्रि बिलाइ बे बायदिसिनाखौ होनानैसो जोंना बर' सुबुंफोराहाय ओ न' बानायबोदोंमोन आरो ना नोंथां जेरैहाय जोङो दिरुं बाहायनाय दिरुंबो जोंना गोदो गोदायथ' ओ प्लास्टिकनि दिरुं बा मा खासे दिरुंफोर गैयामोन नोना नोंथां बेबायदिनोहाय जोङो दंफां लाइफांनिफ्रायनो ओ ओंखारनाय बेन्दों बेनला बा जोङो फाथो आबाद मावनायनिफ्राय ओ ओंखारनाय दिरुं बे दिरुंजोंनो जोंना गोदो गोदाय न' बांफोरखौ बानायोमोन आरोना नोंथां। ओ बेनि अनगायैबो जोंना औवाया गोबां खामानियाव गोदो गोदाय हेफाजाब होबोदोंमोन आं आरोना नोंथां। जेरैहाय जोङो ओ ओ माइरं जावनो थाखाय जेरै जोंनो दाला सान्द्रि एबा जोंनो ना गुरनायाव बाहायनो थाखाय ओ बेबायदिनो जेखाइ खबाइ बायदिसिना मुवा बेसादखौ जोंना गोदो गोदाय बर सुबुंफोरहाय औवाजोंनो बानायदोंमोन आर ना नोंथां। बेनि अनगायैबो जोंना गोदो गोदायथ' उन्दुग्रा बैसां बायदिसिनाबो गैयामोन नङा होमबा नोंथां? बेबायदिनो जोङो औवाजोंनो उन्दुनाय नि थाखाय जोङो बैसां बानायोमोन। जनो थाखाय जोङो ओ बैसां बानायनानै ला योमोन बा जोंङो ओ गोदो गोदायथ जोंना ओंखाम जानो थाखाय बेबायदिनो फाथोनि बस्था बायदिसिना बाहायोमोन बा जोङो दंफांजोंनो दानफायनानैहाय बेयाव खामफ्लाय बानायोमोन आरोना नोंथां। नाथाय जोङो दा आथिखाल मुगायाव नायनो थाङोब्ला जोंना गोबां बिथिङावनो सोलायबाय आरो ना नोंथां। जेरैहाय जोंना ओ आथिखालनि मुगायाव जेरै औवायाबो जोंना। ओ खामानियाव होयो आरोना नोंथां जेरैहाय जोङो दा औवाखौबो बर' सुबुंफोराहाय गोबाङानो बाहायनायाव हेफाजाब होयो आरोना दानि मुगायावबो जेरैहाय जोङो ओ माइरं जावनो था खाय दाला सान्द्रि बा जोङो ना गुरनायाव बाहायनो थाखाय जो जेखाइ खबबाय बायदि सिना मुवाखौबो जोङो दा आथिखाल मुगायावबो बाहायनायखौ जोङो नुनो मोनो आरोना नोंथां। नाथाय जोङो ओ माबे थिङाव सोलायदों होनोब्ला जोंनिया दानि मुगायावहाय गारि मथर बा जोङो बेबायदिनो उन्दुनो थाखाय जोंना बैसां ओंखारबाय।
औ
ज'नो थाखाय सारबाय जानो थाखाय जोंना थोरसि खुरै बायदि सिना ओंखारबाय आरो ना नोंथां। जेरैहाय गोदो गोदायथ जोंना ओंखामफोरखौहाय अरावसो संनाय जायोमोन नङा होमबा नोंथां? जेरै दो दोख्ला हानिनो बानायनाय बेयाव संनाय जायोमोन आरोना नोंथां नाथाय जोङो दा आथि खाल मुगायाव नायनो थाङोब्ला जोंना गोबां बिबाङावनो सोलायबाय आरोना नोंथां जेरै जोंना दा आथिखाल मुगायाव गेस जों संनाय कुकार ओंखारबाय, लाऐनजों संनाय इनदाकसन बायदिसिना ओंखारबाय। गोदो गोदाय जोंना सोलोंथाइ बिाङाव ओ जोबोद खममोन नालाय नोंथां बेनि जाहोनावनो जोंना गोदो गोदाय बेबायदि गोदान गोदान मुवा बा मुवा मा बेसादा जोंना ओंखाराखैमोन होननानै जोंङो साननो हायो होननानै नोंथां। नाथाय जोंङो दानि मुगाया बि गियाननि मुगा जाबाय नालाय नोंथां बेबायदिनो जोंना गोदान गोदान मुवा बेसाद जेरै जोंओ‌ प्लासटिक नि थोसि खुरै बाइदि सि ना मुवा बेसादबो ओंखारबाय आरो ना नोंथां। बिदिब्ला नोंथाङाबो आंनो फोरमायना होनो हागोन नामा नोंथां जोंनि बर' समाजाव मा मा मुवा बेसाद बाहायो?
औ नोंथां। जोंनि बर' समाजाव नोंथां गोदोनिफ्रायनो जोंङो न' लुनो थाखाय थोरि लोगोसे औवा आरो जोंङो नोंथां औ नोंथां जोंङो फाथो फाथो बिफांनिफ्राय ओंखारनाय फाथो सेना आरो बेबादिनो जोंङो हालेवनायाव बाहायनाय दंफांनि नांगोल लोगोसेनो गोबां रोखोमनि आइजेंफोरखौ मोननाय जायो आरो नोंथां।
औ नोंगौ नोंथां।
गिबियावनो नोंथां? जोङो नांगोलखौ माबोरै बानायो होनब्ला नोंथां जोंङो गोदोनिफ्रायनो हाग्रानिफ्राय नङाब्लाबो हाजोनिफ्राय जोंङो फांसे बिफां लाबोयो आरो बे बिफांनिफ्राय जोंङो दानख'नानै नांगोलखौ दाननानै दिहुननाय जाया आरो नोंथां बेबादिनो जोंङो जोंनि समाव समाजाव गोदोनिफ्रायनो सोलिबोबाय थानाय बे नांगोलखौ दासिमहालागै बेबादिनो सोलिबोबाय थादों बानायबोबाय थादों आरो नोंथां थेवब्लाबो आथिखाल मुगायाव नोंथां जोंङो हालेवनायाव गोबां सोलायनाय नुनो मोनबाय दा जोङो आथिखाल मुगायाव हालेवनो थाखाय नांगोलनि सोलायै पावार ट्रेक्टर आरो लोगोसेनो गिदिर गोिदिर मेसिनफोर बाहायनायखौ जों नुनो मोना आरो नोंथां आरो बेल' नङा जोंङो औ नंगौ नोंथां आरो बेल' नङा नोंथां जोंङों दंफांखौ बायदिसिना मुवा बानायनाय जेरै मासि आरांगा आरो बेबादि बिदिनो उन्दुग्रा बैसां बायदिफोरखौ जों बानायनाय नुनो मोनो आरो नोंथां।
औ औ नंगौ नोंथां।
बिदिब्ला नोंथां नोंथांमोननि ओनसोलाव ओरैनो गोदोनिफ्राय सोलिबोनाय मा मा जोंनि दोरोङारि आइजेंफोरा गोमालांखो बेनि सोमोन्दै एसे फोरमाय ना होनो हागोन ना?
औ औ नंगौ नोंथां थारैनो फोरमायनानै होगोन नोंथां गोदो गोदायनि जोंनि दा आथिखाल मुग मायदि आरि आइजें आइलाफोरा गोमालांदों होनोब्ला जोंङो गिबियावनो बुंनांगोन जोंनिया नांगोल गिबियावनो जोङो आबाद मावनायावहाय गोदो गोदाय नांगोलखौ बांसिनानो बाहायोमोन नङा होमब न नोंथां नाथाय जोङो दा आथिखाल मुगायाव ओ गोबाङानो जोंना नांगोलखौ बाहायलिया आरोना नोंथां बेबो जोंनिहा दानि आथिखाल याव गोमालांनो हमनाय मोनसे आइजेंआव गोलैयो आरोना नोंथां मानो होनोब्ला जोंनि दानि आथिखाल मुगायाव गोबाङानो जोंना आबाद मावनोबोला ट्रेक्टरखौसो जोंना बाहायो आरोना नोंथां जायनि जाहोनाव जोंना नांगोलफोराहाय गोमालांनो हमनायखौ जोङो नुनो मोनदों। ओ बेनि उनावहाय जोंना मै मैयाबोथ' जोंना गोदो गोदायनिफ्राय नो बाहायनाय मोनसे ओ आइजेंमोन जायनि जउोनाव जोङो बे मैखौनो नांगोल बाहाय बाहायनायाव एवनाय फोराव जोङो होयोमोन बेबो जोंना गोमालांनो हमबाय बेनि उनावहाय जोंहा दोङो ओ कफ्रि जायखौ जोङो गोदो गोदाय हाललिनाय समाव गानोमोन बा जोङो बेबायदिनो माइ गायनाय समाव आइजो माहारिफोरा गानोमोन। बे खफ्रिफोराबो जोंनिया दा आथिखाल मुगायाव गोमालांनो हमनायखौ जोङो नुनो मोनबोदों, आरोना नोंथां ओ बेनि अनगायैबो जोङो मा माया गोमालांनो हमदों होनोब्ला जोंना जेरै गोदो गोदाय जोंना मोसौनि गारि बा जोङो मैसोनि गारि बेबायदिखौ जोंना बाहायोमोन नङा होमबा नोंथां
औ नंगौ नोंथां औ खोनादों नोंथां,
औ बेबायदिनो जोंना गोदो गोदायथ', ओ मोसौनि गारि बा जोङो मैसोनि गारि बाहायोमोन बेबो जोंनिया दा आथिखाल मुगायाव, गोमालांनो हमबाय आरोना नोंथां, मानो गोमालांनो हमदों होनोब्ला जोंना दा आथिखाल मुगायावहाय गोबां जोङो ओ थाव बायदिसिना बा पेट्रलफोरजों ओंखारनाय मुवा बेसादजोंना, गारि मथर ओंखारबाय नालाय नोंथां जायनि जाहोनावनो जोंना बेबायदि मोसौ, मोसौनि गारि बा जोङो मैसोनि गारि बेफोरो गोमालांनो हमजोब्बाय आरो ना नोंथां, थां बैबायदिनो जोंना गोबां मुवा बेसाद जोंहा ओ दामनाय देनायनि बिथिङावबो जोंना गोमा लांनो हमदों आरोना नोंथां जेरैहाय जोंनि बर'निनो दोरोङारि दामग्रा जेरै गंगोना, बे गंगनायाबो जोङो खोनानो मोनदों गोदो गोदाय जोङो, बर' हारियासो बानायजेननाय मुवा होननानै जोङो बुंनो हायोमोन आरोना नोंथां बे गंगनायाबो जोंना दा आथिखाल मुगायाव गोमालांनो हमनायखौ जोङो नुनो मोनसै आरोना नोंथां बेनि अनगायैबो जोंनिया ओ दानि मुगायावहाय ओ हानिनो दो दोख्ला बानायनायाबो जोंना गोमालांबाय आरोना नोंथां ओ बे हादोनि दो दोख्लायावबो जोंनिया दानि मुगायाव गोबांखौनो जों बाहायनाय जोङो नुनो मोनला आरोना नोंथां बेबो जोंनिया गोदो गोदाय बाहायोमोन नाथाय जोङो, दानि मुगायावहाय बे हानि दो दोख्लाखौ गोबाङानो ओ बाहायिखौ नुनो मोनबाय आरोना नोंथां, बिदिब्ला आंहो नोंथाङाबो फोरमायनानै होनो हाबावगोन नामा नोंथां?
औ नोंथां दे बुंनायसाय नोंथां,
औ औ बेबायदिनोहाय जोंना गोबां रोखोमनि मुवा बेसादफोरा ओ गोमालांनो हमजोब्बाय जोंनि बर', समाजावहाय ओ बेनि अनगायैबो जोंना दानि आथिखाल मुगायावहाय ओ जोंनिया गोबां रोखोमनि गोदान गोदान मुवा बा आइजें ओंम खारबाय आरोना नोंथां जेरैहाय जोङो गोदो गोदाय ओ बहाबा थांनो जायो थांनो मोनब्ला जोङो आथिंजों बा जोङो मोसौ गारि बा मैसो गारिजों जोङो थांनाय जोङो नु नुनो मोनोमोन नाथाय जोङो दा आथिखाल मुगायाव नायनो थाङोब्ला जोंनिया दानियाहाय ओ बेबायदिनो गारि मथर बा जोङो थावजोंनो, ओंखारनाय गोबां मुवा बेस दा जेरै ओ गारि मथर ओंखारबाय आरोना नोंथां बा गोदो गोदाय जोङो नुनो मोन्दोंमोन जे जोंना जेरै खैलाजों सावनाय रेलगारि खारोमोन होननानै, जोङो फोथायनाय बा जोङो खोनाबोदोंमोन आरोना नोंथां, नाथाय जोङो दा आथिखाल मुगायाव बे फोरो गासैबो जोंना लाइनजों खारनो हमबाय बा जोङो पेट्रल डिजेल बायदिसिना जों जोंनिया दानिया बेबायदिनो गारि मथरखौ जोङो सालायनायखौ नुनो मोनसै आरोना नोंथां, ओ बिदिब्ला नोंथाङाबो आंनो फोरमायनानै होनो हागोन नामा? नोंथां बिदिब्ला जोंना दिनैनि सावरायनायखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै नामा नोंथां?
औ दे बिदिब्ला नोंथां दोनथ'नोसै। औ नोंथां औ नोंथां गोजोननाय- थाबाय नोंथांनिसिमबो।